खोनादोंना नोंथाङा? ओ आं दङ ओरैनो
ओमफ्राय जाखांबाय आ मादो जाखो
बिदिनो आलुजों दालि
औ
नोंसोनालाय
जोंनाबो दालि जहल ओमफ्राय खार'खानलो बिबार एवनाय
औ औ नोंसिना गरमनि मा मा फिथ सामथायबाय जाखो?
ओ गरमनिथ' खान्थाल फिथाइ बिदिनो थाइजौ फिथाइ बिदिनो लरख' फिथाइ
ओ
बिदिखौ जायो आरो जोंनाव दंखायो नालाय औ ओमफ्राय बैजामबु फिथाय बै गोसोम गोसोमा। मिनथिखायो ना बेफोर मोजां आरो
औ आरो नोंसोर औ जोंनियावबो दङ बिदिनो आनारस, खान्थाल। ओ बिदि दा जागासिनो दं आरो
ओ
ओं दा नोंथांमोनाव मा मा दंफां दङ?
जोंनियाव दंफाङाथ' बिदिनो मेरला आलदा बिफांखौबो होनजोब जायोना? थाइजौफां खान्थाल फां बिनो बिदिनो सालफां बिदिनो बायसिना आरो बिदिनो बिफां बागान दंबाजोबो आरो बिदिनो। सिगुनफा बिदिनो गयबिफां। नङा होमबा बेफोरबायदि बायदिसिना दंबावो आरो
दा नोंथांमोना माइ गायखांबाय नामा?
जोंहा गायथ'वाखै गाहायहां जानानै दङ।
ए अखा ह दो नाहायााखै अखा हदो नाहायाखै?
आंखा हाथ'वाखै।
जोबोद गरम जादोंना?
न गौरमाथ' थानानैनाङा बुंनो नाङा बरथमान एकदम अखा स ओ रानखावला जोबबाय हाफ्रानो बिनो हा हां गो दहाय ओमफ्राय दा सानदुं गोसा जाफिनबाय आरो।
जोंनियावबो बिराद गरम बोरैबाब सानथाम सानब्रैसो जाबाय गोरमानो। सान्दुंआनो ओरैबायदि गोसा दुंगासिनो
औ थानोनो हाखाया।
थानोनो हायामाने ओरैबायदि गरम जादों।
औ
बिदिनो माइायालाय गायखांबाय गायनायालाय जोंना।
गायखांबायना?
गायग'नो हाबाय नङाबाथ' अखायानो हायासै।
ओ ओ मा मा माइ बिदिनो
बिदिनो गायो रनजिद मासुरि बिदिनो गायला बायो आरो।
उ उ उ जोंनिथिंजायबो बिदिनो रनजित गायो बिदिनो ख्लं गायो माइब्रा गायो।
ओ
फुल फाख्रि गायो बेबायदिनो आरो ओम ओम
बिदिनो दा ओमफ्राय दैज्लां
नोंथाङा दा न'आवनो थायो ना माबा बिजनेसफोर मावो माबा फालांगि मावो नामा?
नैबा बिदिनो माबानि कम्पानियाव मावो नोंथां हायनो न'आवबो बारा गैया नालाय बिदिनो न'आव थानो मोना जायो गोजानाव थानो गोनां जायो
बिदिनो माव मोजां आरो गावबा गाव थांनानै थानायनि राहाखौ नागिरनांगोन ना नङा
ओ दा ओ दा नोंथाङा न'आवनो दङ
आंबो न'आवनो थायो आं दखान होयोमोन नालाय दखाननिफ्राय फैदों आङो दासो
ए औ नोंथाना मा दखान
आं बिदिनो गालामाला दखान होगासिगौमोन आरो मैगं थाइगं लाफायो बिदिनो संख्रि बानलु थाव बिदिनो लाजोबो आरो बिस्कुट बिदिनो जाग्रा सक्लेट टक्लेट बिदि आरो होनबा लाजोबो
खामानिफ्रा मोजाङैनो जायो माबाया ओ बिजनेस
बिजनेसआ मोजाङै सोलियो औ बिजनेसआथ' मोजाङै सोलियो मोजां गाव गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ नागिरनांगोन ना नङा माबा मोनसे माबो खालामनानै लानांगोन नङा होमबा बेफोरनि थाखायनो आं दा मोनाखैना ओंखायनो बेफोरखोनो होनानै जानसै होननानै
साख्रि औ साख्रि बाख्रि मोननो जोबोद थानलै
औ बेफोरनि थाखायनो आं
जों माने फरायबाबो लाब गैया माने बा खिबो मोननो नागिरा जों मोजां फरायबाबो मोजां फरायानालाय जोङो बिदिनो फरायनाय समाव मोजां फराया ओंखायनो जों माने मोनसेबो इन्टारभिउखौनो बारनो हायाबा जोङो फरिखाफोर हैबाबो पासखौनो जाबोआ ओंखायनो जों माबाफोर खामानि साख्रि नागिरबालाय अबावथ' मोनबावनो जोंना माबाबाफोर मावनानै जाला बायाबा
जानाय औ बिदिखौनो ओंखायनो खालामबाय आरो
बिदिनो थांना थानायनि राहा मोनसे नागिरनांगोन होमबा नोंथां
औ उम
बिदिनो जोङो गावनि उदैखौ सुुफुंनो थाखाय माबा मोनसे ना मोनसेथ' मावथारनांगोन जोङो
बिदिनो ओमफ्राय माइफोरखौ खय बिगासो गायो नोंथाङा
सइ बिगा गायो
सइ बिगा ना होनबा बुरजाना मोजां जायोना माइफ्रा
माइआ बिदिनो दैफोर थाबालाय मोजां जायो दाथ' अखा हायासैलाय नै
आ
बोरै जागोनथाय दैज्लांआ माने अखायानो हानो नागिरा बिदि जाबाय दाख्लैसो हाला बायदोंमोन। रानजोबबाय दुलिखारना
औ
दैफोर थाथारनांगौ जायो माइआ नङाबा मोजां जाया।
उम‌ दै थानांगौ औ हाग्राबो जायो नङाबा।
दाथ' माइखौबो। माइखौबो बायनानै मोननो नागिरला रावबो फानला माइखौ। दाना न'आव गायथारनांगौ जायो सिगांफोरलाय माइखौ जोबोद फानोमोन। बिनो गायाबो जायोमोन बायना मोनोमोन दाना माइखौनो फानला जाबाबो माइरं रेसन। फोरखौसो जानांगौ जायो बिलेसनखौ बेसे बोरै जानो बेयो। ज'नो हाबा माथो जि मोनामनाय मोनो।
ओं जाया जाया माइरं बायनानै। आयौ दाम।
उम
माबा मोजां मानसै बायनानै लाना। अ
जाना आन्था आन्थाल' गायनोसै दाना बांसिन गायनो नागिरा खस्थ' बारा। जायो नालाय हालौवनाय मानायावनो। माइनि दामानो थांफिनजोबखायो माइ बायनासैै बायनाय बायदियानो जाखायो। जोङो बायनानै जाबा जोङो एखेसो जाबावो।
औ
बिदिनो हालौवनाय मानाय दाथ' ट्रेक्टरजोंसो एवखायो मोसौजोंसो एवब्ला।
मौसौजों एवला।
मारा होनाय मानाय हाजिरा माइ गायनायावबो हाजिरा। बिदिनो गायनाय फुनाय हाज जिराजोंनो फोजोबनांगौ हाजिराजोंनो हानांगौ हाजिराजोंनो। बिदिनो मादा होनाय बायदि आरो जोङो लामायाव। जोङो लाम देरसे लामनानै जोङो। मिलावगलाय हैबावनांगौसो आरो हैखांनानै आरो जों न'आव जाबावनांगौ। आरो संनानै जाबाव। होनबासो जोबजोगोन ओरैबायदि गोलाव। जोबोद खस्थ'ना नोंथां आबादारिफोरनिया।
खस्थ' नङाबा।
दा नोंसनिथिं खै बि नोंसिना खै बिगा गायो।
जोंहाबो बिदिनो दस बिगासो गायो दस बार' बिगासो गायो आरो। दाबो एसेबो गायनो मोनाखै। गायनो मोनाखै आदा
अखा हायाखैना।
अखा हायाखै।
नोंसोरनि सिगां साननैसो सिगां अखा हादोंमोनथ' बेबो जमार जायाखै दैया।
औ एसे एसे दं रानबाय हाबुंना रानबाय ओमफ्राय माखासे गाहायना दं आरो। हायाब खिलियार मोनजोबाखै नालाय गायनो हानाय जायाखै बेखायनो लेट जाबाय। गदाय जाबाय आरो गायनाय।
औ औ।
बिदिनो गायनोसै।
औ बे गाय। औ औ बिदिनो दै सारनानैबो गायनो हायो माथो नोंथां।
औ गाय दैया जोंना। दै दै सारनायनि सुबिदा गैया दैखा थि गैया बेफोरबायदि आरो ओंखायनो दै सारनानै गायनानै
औ गैया ओंखायनो प्रब्लेम हाया जायो नोंथां दायो ओमफ्राय नोंसिना बिदि गोदो गोदान खेथिफोर मावगोन ना मावा
गोरान खेथि मावो बिदिनो हालदै गायो फाथो फैयो बिदिनो बायदिसिना गायो आरो आबाद मावो नोंसिनाव फोआ होमबा फाथोफोर फोआ होमबा
जोंनियाव बिदिनो सबाय बिमा बायदिफोरखौसो गायो बिदिखौ गाया गायनायालाय बिदिनो नआव जानो थाखायल गायोलै बिदिनो फाननो थाखाय गाया नआव बिदिनो बेथ थायोबा माने बाय एसे बायनो गयो आरो बे थाव संख्रि फोरलुखौ बायनांगौ जायो नआव थाबाथाय एसे मोजां आरो बे बिदिनो हाथायफोर बाजारफ्राव बिदिनो बारा खरस जाबोया नोङो मैगं थाइगं फोर बायबाय थानांगौबाथ फैसा अबाव थानो नआव थाथारनांगौआनो आरो मोजां बुस्थु मोनजाला ना आरो बिदिनो दाना बिराद मुलि होसै नआव गायनानै जानाया माने जोबोद मोजां नआव गायनानै जायोबा
अर्गानिक जायैबाय नङा बेबो
ओं जोङो नायै नायै जोङो गायनो हायो बेनो मुलि होयालास
खायनो ओंखायनो जोहा जानो थाखाय जानो थाखाय नआवनो मावनानै एसे एसे फाननोबो हायो एसे बुरजा मावबा
औ नोंथां दा होनबा नों ओ ओं ओ नोंथांमोना ओ नोंथांमोनाव गय फिफां दंना गैया दङ
बिफां दङ नोंथां गय दङ एसे बागान दङलाय फिसासा बागान
ओ बुरजायैनो दं नामा गय बिफाङा
एसे बुरजायानो औ मा होनो तिन सारि बिघासो जानो हागौ
बिदि बारिफ्राव थानांगौ नोंथा बि बारिफोर थायोबा थांना थानायाव जोबोद गोरलै जायो बि बारिफ्रा माने गोबां रां रुफा फैयोना स्थिजेन समाव गोबा जमा फैसा मोनो गयनि फैसाखौ खस्थ गैया लासे मोनो फैसा ओं
औ नोंथ नोंगौ नोंथां गानथनोसै नामा टाइमाबो जाबाय
औ औ दोनथ जासिगोन दे
गोजोनन थाबाय